हेलौ नोंथां
हो
औ खोनादों
औ
होनबा गाहाम मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय खौहाय नोंथांजोनो जासिहरग्रोनाय जाबाय खोनादों ना?
औ‌ नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय औ नोंथां खोनादों
खोनादों खोनादों नोंथां खोनादों
औ ओ नोंथाङा
औ नोंथांजो माने नोंजोंहाय माने माखासे जोंनि बर' हारिया गामियावहाय माने संसार जानायनि सोमोन्दै एबा बिनि सोमोन्दै माने एसे सावरायनो थाखाय कल खालामनाय जादोंमोन आं नोंथांजो औ औ ओ होमबा नोंथांजोआ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ ओ जोंनियाथ' दा ओ बर' गामि ओनसोलावहाय औ नोंथां खोनादों ना?
हो मा होनदों नोंथांजो
अ नोंथाङा आं बुंदों ओ जोंनियाथ' दा गामि ओ बर' गामि मि ओनसोलावहाय जोङो गा सैबो सुबुङानो दाउ अमाखौ फिसिनानै गावनि जिउखौ ओ। खुंलाङो आरो खायफा खायफा ओ गासै सुबुंफोराथ' जोंनि न'खराव जेनेबा साख्रिखौ मोन जोबा नालाय नोंथां बेनि थाखाय ओ जोङो खायफा खायफा न'खरफोरा बिदिनो दाउ, अमा बेफोरबायदिनो लानानै जोङो बि जि बेफोरखौ जोङो बायनानै जानाय जायो आरोना नोंथां ओ बिदिनो खायफा खायफा न'खराहाय ओ फार्मबो बानायनाय जायो औ बिदिनो।
औ
दा गासिबो न ओ ओ अ जिउखौ नोंथां
औ
थारैनो थारैनो खोनादोंना नोंथांजों हेल'
औ ओनसोलाव माबायदिहाय दाउ अमा फैयो नोंथाङ बुंनो हागोना?
औ हागोन हागोन नोंथां दे जोंनि गामि ओनसोलाव दाउ अमा फिसिनाय होनोबा। माने गोबाङैनो संसार जानायाव एबा गामिनि रांखावरिफोर बेफोरावहाय माखासे बिहोमा होयो जेरै जेरै माने हमनानै ला जोंनि गामि ओनसोलाव सोरबा सासे न'खरावहाय माने गासिबो माहाजोन जोब बा थाखा फैसा गोनां जोब नङा नालाय थारमाने सोरबा माने बायदि रो खोमै जोंना अमाफोर फिसियो बा सोरबा फार्म खालामनानै फिसियो जोंनाथ' माने गामि ओनसोलाव बांसिन नुनो मोनो माने न'खराव मासे एबा मानै अमा लानायखौ जों नुनो मोनो बे मासे मानै अमा लानायजोंनो जोंना माने फेहेरनानै बा फिसा जाहोनानै जोलै दोन होननानैहाय एसे गिदिर गिदिर फेदेरनानै बा न'खरनि गोनांथि जानाय बुस्थुफोरखौ बाय बायो आरोखि खि फाननानैहाय बे अमाखौ फाननानैहाय बायो जेनेबा
औ।
हमनानै ला जोंहा माने। गासिबो गोनांथि जाजोबा आं होनना फिसालाफोर फरायनो थायो सोराबा सोरनाबा फिसाजोफोर फरायनो थायो गोजान गोजान। टाउन सहरावहाय फरायहैयो आरो। बेबायदिनो बिसोर फरायहैनायावहाय मदद खालामनो थाखाय। ओमफ्राय माने बेफोर दाउ अमाफोरखौ लानानै थाइसे थाइनैबाबो रांखावरियावहाय। हेफाजाब होलायो आरो नोंथांजों थिग बेबायदिनो दाउखौबो। जोंना न'खरावहाय बिदिनो फारामथ' गासिबो खालामजोबनो हाया गासिनियावबो फैसा थाजो जोबा नालाय
औ।
सोर आरो जेन'बा एसे एनै दाउ लानानैहाय माने फिसिनानै जेन'बा न'खराव गोनांथि जानाय दहाय जेरै बुंदों बेबायदिनो खालामनानैहाय। माने एसे न'खरनि रांखावरि गोनांथिफोरखौ सुफुङो आरो नोंथांजोे। आरो बिनि अनगायैबो जोंहा बेवहाय गोबां मुलाम्फाफोर दं। अमाखौहाय माने सोरबा फायखारिफोरा लांनानै माने दस्रानो फानहै बावो बिसोरबो बेयाव एसे दाम खमनि बायनानै लांनानै हरै दाम गोसानि फानहैयो आरो बिसोर सफायखारिफोराबो एसे जाबावो माने थाखा फैसानि सायावहाय रां खावरिनि सायावहाय बिसोरबो थिग बेबायदिनो गावनि न'खरखौ खुंनो थाखाय फायखारि जानानै अमा आरिखौहाय फानहैयो आरो। अमा होननानै बुङब्लाथ' जोंहा बर' हारियावहाय माने जानायावबो बिराद माने बिहोमा गोनां माने गोथ गोथाव बर'नि जाग्रा बेदर खाजा होनबा अमायानो नालाय माने अमाखौहाय जोंहा गोदानानैबो फानो आरो बेखौनो जोंहा जेरै बायदि बायदि माबायावहाय फानहरो जेरै सोरबा बायदिया आसार खालामनानैहाय अमा आसारखौथ' मिथिखागौना ओमफायो खोनादों ना अमा आसार जेरै अमा आसार दङना जोंना अमा आसार जेरै माबायावहाय मा होनो बिदिखौहाय जेन'बा अनलाइनावहाय फानो अमा आसारफोरखौ फेसबुक ससियेल मिडिया गेजेरजों नुखादोंना बिदिजोंबो गोबां रोखोमावहाय माने खालामनानै जोंहा फाननो हायो जेरै दाउफोरखौबो बिदिनो जोंहा हटेलफोराव फानहरो जोंहाथ' लकेला बिराद दिमानद दं नालाय दाम दङ माने देरनो थाखाय टाइम लायो बिदि आरोखि नोंथाङाबो नोंसिनि गामि ओनसोलावाय दाउ अमा फिसिनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथांजों
औ नोंथां हागोन जोंनाबो बिदिनो गामि ओनसोलावहाय दाउ अमा
औ-औ
जायो आरो
औ-औ
आदार होयो गुन्दै बा गुन्दैथ' होन लायो नालाय जोङो बे हाग्रानिफ्राय जो औ आरो जोंहा बे जोंनि मैगं बेफोरखौबो दोनथ'नानै जोङो अमानो रुनानै होनाय जायो आरोना नोंथां आरो जोङो औ। आरो जोङो मा होनो बेखौ जौ जोंनियाथ' जौ संनाय जायोना गामि गामि खायफा खायफा गामियावहाय बिदिनो बे जौनि अफ्रिखौ जोङो अमानो होनाय जायो। आरो गुन्दैजों लगायनानै बिदिनो जोङो अमाखौ मोजाङै आदार होब्ला जों जों अमाया थाबनो दनो देरो आरोना बेजों लोगोसे बिदिनो जोंहा अमाखौ फिसा खालामनानै जोङो अमा फिसाखौ फाननो हायो। आरो बिदिनो गोबां मुलाम्फा जानो हायो आरो नोंथा।
नोंगौ नोंगौ नोंथां। थारैनो नोंथा सैथोखौ बुंदों। मानो होननानै बुङोब्ला गामि ओनसोलावहाय माने बुं बुं नोंथांजो बुंलाय
आरो जोंहा बिदिनो मोसौ बोरमा लायोना जों
गोबां मुलाम्फाबो मोनो आरो जोंहा मोसौजों हेफाजाब आरोना जों जेरै
औ।
हलिसे लाखिबाबो जोंहा गोबां मुलाम्फा जायो जेरैहाय जोङो आबाद मावनाय एसे ए हाफोरखौहाय ट्रेक्टर जस जोङो दुब्लाय सेबा द माने हाखौ जोङो लेंहरा नालाय बिदिनो जोङो मोसौजोंनो हालेवनानै जोङो
ओ गाइखेर मोननानै ओ जोङो बे गाइखेरजोनो घीउ बानायनाय जायो।
घीउ बानायनाय जायो आरो ओ पनिर बानायनाय जायो। जेरै जोङो गाइखेर मैखिबो बा बानायना जानाय जायोना नों नोंगौ नोंगौ नोथांजों जायखौ गाइखेर दाखा होननानै बुङो ना नोंगौ नोंगौ माने
बिदिनो मोसौजोंबो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो आरो ना।
उम। नोंगौ नोंगौ। आरो जोंहा बेनि अनगायैबो हमनानै लादो बोरमाफोर जेन'बा बोरमाफोरखौबो जोंहा गामि एरियायाव फियो जाहैबाय मानो होननानै बुङोब्ला बोरमायाथ' माने आदारबो होनाङा। बेयावथ' जेबो खरसा थाङा नालाय बेनि अनगायैबो माने बोरमाखौ फिसिबा जोंहा माने गरिब न'खरफोरा गुहुद मुलाम्फा मोनो आरो। गामि एरिया यावहाय नों बोरमा मासेखौ फिसिनोबा माने बे गांसोल' जानानै थागोन जेरै माने जेनिबो खरसा जाया। एसेल' जोथोन खालामनो खास्लायनो माबा मोनसेल' खालामनो गोनां जायोना आरो बेनि अनगायैबो माने बोसोरसे दोनोबानो सय मासफोरजोंनो फिसा जायो नालाय बोरमाया बिदिनो बोसोरसे दोनोबानो माथाम माब्रै बिदि एरो आरो। ओंखायनो थारमान न'खरफोरावहाय बेफोरख खौ माबानो मा होनो बिदिखौहाय माने फानलाय माने फाननो बा माबा मोनसे रां थाखा फैसा आरजिनो थाखाय गोरलै जायो माने न' खरावहाय एसेबाबो हेफाजाब खालामो माने एसे मायने गरिब न' खराव बुहुत हेफाजाब खालामोखौनो बुंनांसिगोन नोंथांजो माने बो बोरमाया नोगोर हेफाजाब होयो आरो।
औ ओ मानो होनब्ला औ बोरमायाथ' बिदि जोंनिया जेरै जों रां खरसा खालाम जोंङो बोरमाखौ आदार होनो नांङा नालाय नोंथा। आ बेयो मिथिंगानि मोन्नाय हाग्रा बेखौनो जानानै थांना थायो आरो आरो
नोंगौ नोंगौ नोंगौ नोंगौ नोंगौ।
औ औ आरो ओ जोंङो
जोंहा माने ओ आरो जोङो दाउ फोरखौ उम दाउफोराथ' जोंहा नोगोद बुहुत मुलाम्फा जायोना। माने ओंखाम खालाय आदारफोरजोंनो माने देरो बे न'आव फिसिनाय दाउफोरा ना ओंखाम खालाय आदारफोरजों देरो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा माने दाउखौ फाराम खालामनो हायोबाथ' बुहुत थाखा फैसानि मुलाम फा जायो माने दाउखौनों फाराम खालामनो एसे एनै फैसा गारग्रो गोनां जायो नालाय। ओंखायनोथ' जोंहा गामि एरि नि मानसिफोरा न'खरावहाय मासे मानैबाबो फिसिनानै दोननानैहे माबा खालामो आरो।
औ नंगौ ओ आथिखालावथ' औ
औ औ उम।
आथिखालावथ' गोबां
आथिखालावथ' गोबां दाउनि बेसेना गोबां बारा जाबाय नंङा होनबा नोंथां नोंगौ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
सारि फासस'फोर होनानै जोंङो नायनानै लाबोनांगौ आरोना।
नोंगौ नोंथां थारैनो। होनबा नोंथां दिनो जोंनाहाय रायलायनायनि माबायाबो समायाबो जाबाय होमबा नोंथांङा आंजों दसे टाइम होनानैहाय रायज्लायनायनि थाखाय गोजोननायखौ जासिहरबाय।
औ गोजनाय थाबाय दे बिदिब्ला।
थेंक इउ